हेल' हेल' हेल' नोंथां
औ हेल' औ
नोंथांजों दसे सम बाथ्रा रायज्लायनो हागोन ना आं
औ हागोन हागोन नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां जों दिनै बर' समाजाव दंफांनि जि गोनांथि बेनि सायाव जोङो सावरायनाया सावरायनोसै बर' समाजाव दंफांनि जि गोनां थि बेयो बर' समाजाव मोनसे गेदेर आरो गुवार जायगा आवग्रिनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो दंफां दंफां दफांनिनि सायाव जोङो गोबां बिथिङै जोङो सोनारनायखौ जोङो नुनो मोनो। थामहिनबा दंफांजों बर'फोरा जिउ खुंनायनि मोनसे फुंखा होननानैबो जोङो बबेबा बबेबा बिथिङाव जोङो गनायनानै लानो हायो दा नोंथाङा बर' समाजाव दं बिफांनि गोनांथिनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ
देलाय नोंथां
औ औ दंफांआ एबा बिफांआ जोंनि बर' समाजाव जोबोर माने गुवार जायगा आवग्रिना दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो मानो हब्ला जोंनि बर' हारिया मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै माने जिउ खुंबोनाय मोन मोनसे हारि मिथिबायना नोंथां
औ औ
औ मिथिंगा गैयाबा जोंनि बर' हारिया जेबो जाया होननाय बायदि बिदिना नोंथां खोनादोंना नोंथां औ मानो होमब्ला हारिया माने गोदो गोदायनिफ्राय ओमफ्रायनो बिफांजों बा मिथिंगानिजों बायदि रोखोमनि बेबायदिहाय बिसोरनिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरखौ गावनि नांगौ जानायाव जोबोर माने बाहायबोदों मिथियोना नोंथां बियो ओंखाम बियो जेरैबायदिहाय बेहाय जोंनि दंफां दङ औवा बिफां औ अ बेफोरजों बानायना लानाय नाय बर' समाजनि मोननो हायो नोंथाङा मिथिया जेरैहाय जोङो ओंखाम संनाय आव जोंयो जिरायनानै थाखाय खामफ्लायनांगौ जाइ खौ जोङो बानायनानै लायो नोंथां संग्राइ दङ। बिनिफ्राय दङ साग मैगं जायखौ औवाजों खामना लानाय जायो। सानद्रि मिथिबायना नोंथां औ बेफोरबो जोंनिनो मोनसे माने बर' समाजनि एंगार हायै मोनसे बाहागो होनना बुंनाय जायो बेनिखायनो बिफांखौ मिथियोना नोंथां
औ औ।
जोंनि बर' समाजनि गासैबो माने जिउ खुंनायानो गासै दंफांजों बानायनाय मुवा बेसाद मिथियोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
जेरैबायदिहाय जोङो औवाजों बानायना लायो जोंनो नांगौ ना गुरनाय
औ औ।
बर' हारियाथ' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोर माने ना गोरनानै जाबोदों नाहा मैहा बेफोरबायदियाव जोंनि बर' समाजा बहुद आखा फाखामोन नंगौना नोंथां औ बिसोर दैमा बिलु फोथ थार बेफोरनिफ्राय माने ना गुरना लाबोयो बेनिफ्राय बेखौ जोङो जे जेखाय बुंनाय जायो जेखायखौबो जोङो माख खामो औवा दंफां जों बानायनानै लायो मिथिबायना नोंथां जेखाइ दङ जोंनि गेजेराव दङ खबाइ दङ मिथिबायना नोंथां सेन दङ खखा बिफोरखौ जों औवा बिफां बिफांनि गेजेरजोंनो मोनफा मोनफा बानायना लानाय नोंथां मिथिबायना नोंथां। औ बिनि उनाव दङ जोंहा जोंनि बर' समाजनिनो मोनसे एंगार हायै मोनसे बाहागो माने एखदम माने मोजां आरो गोनांथार मख'जाथाव बियो जादों जों जोंनि न'आव बाहायनाय उवाल गाहे हेन जायखौ जोङो बर' फोरा बिफांजों बानायनाय जायो खान्थाल बिफां गामब्रि बिफां बेफोरजों लायो नोंथाङा मिथि मिथिबायना खोनादोंना नोंथां आरो जोङो हालेवनो औ आरो जोङो हाल एवनो थाखाय जोंनो नांगौ जेरैबायदिहाय मै नां गौ
औ-औ
जंगाल
औ
थेन लाउथि नांगो ल मिथिबायना नोंथां बेफोरखौ जोङो माने बायदि बायदि बिफांनि गेजेरजों औवा बिफां दुफां बेफोरनि गेजेरजों जोङो माने बे फुर मुवा बसातफोरखौ बानायना लानाय जायो नोंथां मिथिबायना
अ औ
बिनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव दङो जोंनो जि दानो थाखाय बर' आइजोफोराथ' गोदो गोदायनि ओमफ्रायनो जि लाबोनाय मोनसे आखा फाखा हारि होननानै बुंनाय जायो औ बेयावबो जोङो बाय रोखोमनि औवा बिफांजों बानायना लानाय मुवा दङ ओमफ्राय बि फांजों बानायना लानाय मुवा दङ मिथिबायना नोंथां साल खुन्था बेखौ जोङो दंफांजों बानायना ना लायो मिथिबाया नोंथां
औ-औ
बेनि उनाव दङ जेन्थेर दङ सोरखि दङ गनसा दङ न' हासुं दङ मिथिबायना नोंथां?
औ औ नोंथां औ
औ बिनिफ्राय दङ आरो रासु दङ माखु बिफोरबायदि खौ जोंनि माने बर' समाजा नुनो थाङो आरो ना गावनि आखाइजों गावनो बानायना लानाय बेखौ औ नोंथाङा बेनि सो मोन्दै हयथ' आंनिसाय आरो मोजां बुंनो हागौ जानांगौ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायना नोंथां
औ औ जि दंफांनि गोनां थि बर' समाजाव जि दंफांनि बा औ खोनादों नोंथां।
खोनादों।
बर' समाजाव जि औ जि बर' समाजाव जि दंफांनि गोनांथि एबा दंफांनि बाहायनाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां गुवारै बुंलांबाय दंफांनि गोनांथिया बर' समाजाव गोबां होननानै जोङो गो ख्रों रावजों जोङो बुंनो हायो। मानोना दंफाङा दंफां नङाब्ला जोङो मानसि थांनानै थानो हाया होननानै जोङो बुंनांगोन। मानोना दंफाङा दंफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन मोनो गाहायै
औ
सोरो जोंनि जि कार्बन डाइ अक साइड जि गेस बे गेसखौ दंफांफोरा जोंनिफ्राय बोना नै लायो। आरो बेनि अनगायै बर' समाजाव दंफांखौ जोङो दंफांखौ जोङो गाहायै जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बर' समाजाव आबादजों सोमोन्दो थानाय गोबां आखाइ दामिनफोर बानायनो थाखाय जोङो दंफांखौ बाहायनाय जायो। जेरै नांगोल नांगोला औवा नङाबा औवानि अनगायै नांगोल बानायना बानायनो हाया। बेनिखायनो नांगोल बाहायनो बानायनो थाखाय दंफांनि गोनांथि जायो। मै बानायनो थाखाय जुंगाल बानायनो थाखाय जोंनो दंफांनि गोनांथि जायो। बेनि अनगायै न' लुनाय बे न' लुनाय समाव जोंनो दंफांनि गाहाय गोनां जायो। आरो बे न'खौ लुफुंनो थाखाय बायदि रोखोमनि आरो मोजां दंफांफोर खो नायनानै बर'फोरा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोन्नाय जायो। दंफांजों बर'फोरा अर सुनायखौ जोङो नुनो मोनो। जायनि गेजेरजों ओंखाम संनानै जायो
औ नंगौ नोंथां।
फांनि गेजेरजोंनो बर'फोरा अर सुनानै ओंखाम संनानै जायो। दानि गोदान मुगायाव गेस गेस आरो एलेक्ट्रिनि गेजेरजों गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव संनानै जाब ब्लाबो नाथाय बर'फोरा जि दंफांजों जि ओंखाम संनानै जानाय बे हुदाखौ बर'फोरा गारनो हायाखै आरो गाराखै मानोना बर'फोरा फोथायो जि दंफां फांनि बनजों संनाय जि ओं एबा ओंख बे बे बेबायदि गोथाव जेराव हाया होननानै बर'फोरा फोथायो बेनि अनगायै बर'फोरा जे
औ नंगौ नों
बर'फोरनि स समाजाव जि दंफांनि बाहायनाय बेखौ बर' फोरा जोनोमनिफ्राय थैजासिम एबा गोथै गारनायसिम बाहायो होननानै जोङो बुंनांगोन मानोना बर‌'फ्रा जे गोथै गोथै सावनाय बे गोथै सावनायावबो फ्रा गाहायै दंफां बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे दंफांनि गेजेरजोंनो औ दंफां बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो दंफां लाइफांनि गेजेरजों बर'फोरा गोबां खामानि मावनाय खो जोङो नुनो मोनो जेरै बर'फोरा जेरै न'आव बाहायनाय हिसाबै जोङो बुंनो हागोन जेरै आलना
औ औ नंगौ नोंथां
सियार आरांगा बेफोरखो जोंङो जायफोरखौ बर'फोरा सान फ्राय बो जिउआव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै बिसना
औ औ
था बिसना एबा बैसांखौ बर'फ्रा उन्दुनो थाखाय बाहायो जायखौ बर'फ्रा गावस फोरनि दोरों गियानजों एबा दोरों गियान बाहायनानै बरफोरा बेफोरखौ बानायनाय जायो जेरै आलना बेफोर बेफोरखौ बर'फ्रा गावसोरनि दोरों गियानजों बाहायनो बानाय बानायनानै बाहायो बेनि अनगायै जेरै सियार आरांगा बेफोरखौ आरांस बरफोरा जिरायनो थाखाय दंफांजों बानायना नै लायो बेनि थेबोल टेबोलखौ बरफोरा मानसि दुमसि फैब्ला साहा दै जगायनो थाखाय बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बिनि अनगायैबो बर स समाजाव दंफांनि गोबां गुबुन गुबुन गोनांथिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जेरै बर समाजाव न खराव बाहायनाय जि उवाल बे उवाल खौ बरफोरा दंफांजों बानायनाय जायो जायहा बरफोरनि नखराव गोनांसिन जायखौ बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो बे उवाल बेखौ बरफ्रा गाहायै साल दंफां आरो गाम्बारि दंफांजों नायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बे जि बे उवाल बे उवालखौ बरफोरा माइ सौनो एबा अन गुन्दै देनो थाखाय बाहायनाय जायो बे उवाल उवाल खौ बरफोरा गेजेराव गोथौ गुरना लायो आरो जिं जानजियाव मो-मोज्लाय जानजि बेबायदि खालामनानै हायो बेबायदि खालामनाय जायो बे उवाला आबुं महर मोननो थाखाय गाहेननि गोनांथि जायो आरो बे गाहेनखौ गाजला साल दं बिफांजों बानायनाय जायो। आरो बेखौ जखा बायदियै। दानस'नानै लानानै बेखौ सैस्लोबनाय जायो आरो जेराव आखाइ हमगोन जायगा एबा गेजेर जायगा बेयावहाय जानजि फिसा खालामनानै होनाय जायो बेनि उनगा जाया वालाव गोग्लैगोन बे जायगायाव
औ नों
फानि रिं होनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो बर'फोरनि न'ख हर' दंफांनि बाहायनायखौ जों गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रो जोङो मोननो हायो दे बिदिब्ला नोंथांजों दिनै बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ दे नोंथां औ